नोंथां
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ ओ-बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय आबादनि सायाव। ओ-नोंथांमोननि ओनसोलाव। ओ-गोदोयो माबायदि आदब खायदायै आबाद मावनाय जायोमोन आरो थिखाल समाव जोंना माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जागोन नोंथां इसेबांथ जेनेब बा आंबो गोथौयै मिथिजोबा जाहैबाय अब्लाबो आं जा मिथिनाय एबा आबौ आबैनिफ्राय जा खोनानाय बेफोरखौनो फोरमायना होनसै नोंथां।
औ
जेनेबा गोदोनि समाव होनोबा जोङो गोदोनि सम समाव बिदिनो जोङो। मा होनो आबाद मावनोबा जेनेबा जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव बिदिनो माइफोर गायोना। माइफोर गायोबा जों जेनेबा। मा होनो मोसौजों हालौनानै एबा हालेनानैसो नांगोलफोर बिदिनो जेरै मोसौजों। नांगोल बा माफोरजों। हालेवनानैसो मा होनो माइफोर गायनाय जायोमोन आरो नोंथां जेरै ना मा होनो।
माइ गायनो थाखाय जोङो नांगोलजों बिदिनो खननै खनथाम एवनानैसो बिदि फोमोननानैसो। गायनाय जायोमोन आरोना। आरो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआव जोङो खोथिया फोना लाग्रोमोन आरो ना नोंथां बिदिनो सप्तासे सप्तासेनि सप्तानैैसोनि गेजेराव जोङो बिदिनो खोथिया फोना लागोरो आरो ना। खोथिया फोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो खोथिया फुजानायसो जायो अब्ला जोङो माने बिदिनो हाफोरखौ फोमोननानै गायो आरोना नोंथां माने गोदोनि स माव माने बिदि मोसौजोंसो गासिबो खामानिफोरखौ मावजोबो आरोना नोंथां। दानि मुगाव होनोबा दानि मुगावथ माने बेबादि मोसौजों इसिबां माने गायनाय फुनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां। मानो होनोबा दाथ टेक्नलजि जुग जाबायना नोंथां ओ- दा थ मा होनो गासिबो ट्रेक्टर बिदिनो मेसिनफोरजोंसो जाजोबसै आरोना। गायनायनिफ्राय लानानै हालौवनायसिम गासिबो आलि दाननाय सिन्थाय माने मेसिनजोंसो जाजोब्बाय आरो ना। थां माने दानि जुगाव। आलिफोरखौबो बिदिनो ट्रेक्टरजों मेसिन लागायना बिदिनो रुथारफोर होनानै। आलिखौ ओयदि दानलाङो आरो ना नोंथां माने। गोदोनि समाव मानोना बिदिनो मोसौ बिदिनो खदालफोर बिदिजोंसो सेस मावजोबनाय जायोमोन आरोना नोंथां माने दानि जुगावथ' दिनै मेसिनजोंसो गासिबो जाजोबो आरो दिनै हालेनायनिफ्राय लानाय एकदम गायनायनिफ्राय लानायसिम गासिबो मेसिनजोंसो सोलिजोबसै आरोना ना नोंथां। जायनि जाहोनाव जों जोंहा माने हाफ्राबो एसे गाज्रि जालांनो हमदों आरो ना बांद्राय मेचिन बाहायनायनि जाउनाव मानो होनोब्ला जोंहा माने बांद्राय मेसिन बाहायनाय जाउनाव माने हाफ्रा माने गोरा जालांनो हमदों एबा गोजोनो हमलांदों आरो दा नोंथां माने गोदोनि बादि इसिबां माबा गैला आरो ना नोंथां माने गोदोनि समाव माने मोसौजों एवनानै माने मोसौजों गा माबा गायनाय समावथ' जेनेबा इसिबां मानो नांगोलफोरजों ऐवनाय समावथ' इसेबां हाया माने गोजोआमोन आरो नोंथां गुरै थाबाय थायोमोन ओंखायनो माने बे समावबो माने आबाद मावबा जोंनि मा होनो माइफोर गायबाबो जों माइनि बिबांखौ बांसिन मोजां जानाय नुयोमोन आरो ना। थारमाने साबसिनबो जायोमोन आरोना। थारमाने आरो गोदोनि समाव बिदिनो मुलिफोरबो बिदि होआमोन आरोना नोंथां माने दानि जुगावथ' मा होनो फारसेनिफ्राय लाना बिदिनो मुलिबो होयो बिदिनो हाग्रानि मुलि होयो बिदिनो आरो माइनि भिटामिन बिदिनो बिफां गिदिर गिदिर जानायनि मुलि होयो आरो ना नोंथां माने। गोदोनि समावथ' इसिबां बेबादि मुलिबो होआमोन आरोना जेरै गायो ओरैनो दोनोमोन आरो बिदिनो एसे एनै हाग्राफोर जायोबा बिदिनो आखाइफोरजोंनो फुनानै होयोमोन आरोना नोंथां माने। दानि समावथ' बेबादि नंला आरो ना नोंथां माने दानि समावथ' गासिबो मेसिननि जाजोब्बाय आरो ना माने बिदिनो मुलि लाबोनानै आरो बै मेचिन जेनेबा जारखिन होनो ना जाय मा होनो बेयाव माने मुलि लगायना दै होनानै माने लगायना सारो आरोना नोंथां। जेनेबा बिदिनो हाग्राफोर जादों बा हाग्रा थैनायनि सारो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो माइफोरा बिदि अवाबा जाखांख'नो हाया हायाबा बेयाव माइ जा खांनायनि मुलि सारना होयो एबा अबा मा होनो फिथाइफोर ओंखारख'नो हाया हायाबा बेयाव भिटामिन सारना फिथाइफोरखौ ओंखारहो। बेबायदि खालामो आरोना नोंथां। माने गोदोनि समावथ' माने बेबादि नङा आरो ना नोंथां माने जेरै गायो ओरैनो बिदिनो आरो गोदोनि समाव बेबादि माइया मानो जेबोसो गायबाबो मोजां जायोमोन आरो नोंथा माने गोदोनि समाव आरो हासार गोनां खामनो हाया आरो गोदोनि समाव बिदि हायाबो गोरा नङामोन आरोना थारमाने गुरैयैनो थायोमोन आरो मोसौजों एवनाय नालाय। माने गोजोआमोन आरो दानि समावथ' माने बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों एवनानै माने हाफ्रा गोजोलाङो आरो ना माने थारमाने।
औ।
माने आरो माने गासिबो आबादफोरखौ माने दानि जुगाव माने मेसिनसो मावसै मावजोबसै आरो नोंथां। बिदिनो ओ बिदिनो मैगंफोर गायनोबाबो जोङो बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों हालौवनानैसो गायसै बिदिनो आरो ट्रेक्टरफोरजों हालेवना बिदिनो मुलि बायदिसिना होसै आरो ना गोदोनि समावथ' बिदि आरो इसेबां मुलिफोरबो बिदिनो माबाफोर बाहायामोन आरो गासैबो माने मोसौजों बाहायनाय बिदिनो आरो हासारफोर नांगौ जायोबाबो बिदिनो ओ गोबोरखि हासारफोर होयोमोन आरोना। ओमफाय बबेबा मा होनो बिदिनो हासार जमा दोनथुमनाय बिदिनो हाग्राफोर गारनाय बिदिनो हासारफोर गेसाव गोफोन हासार जायोना नोंथां बेफोरखौ माने लांनानै होयोमोन आरो बिदिनो। मैगंफोर गायबा मैगं थिलिफ्राव माने आरो माने गोदोनि दिनावथ' बुंनो थाङोबाथ' बिदिनो इसिबां हासार गोनांथिबो गैयामोन आरो ना। माने हासार गोनां खाबोनो हाया माने इसिबां माने मुलि बाहायनाय जायाना नोंथां माने जायनि जाहोनाव हासारा जोंना थाबाय थायोमोन आरो हायाव माने दानि जुगावथ' माने जोंहा बांद्राय मा होनो मुलि बाहायोना जेरै मा होनो मा होनो मैगं गायोबाबो जोंहा मैगंनि थाखाय जेरै एम्फौ एम्फौफोर नांङोना जोंहा मैगं बेयाव एम्फौफोरनि थाखाय मुलि सारो एम्फौ बानो हायिनि थाखाय आरो जुदि मा होनो बिफां बिदिनो मुलि सारना बिफांफोरावबो आरो बिफांफोराबो जुदि जाखांखनो हाया हायाबा बेयाव जोङो मुलि सारना होयो जायनि जाउनाव माने जोंहा हाफ्रा गाज्रि जायो आरोना नोंथां जायनि जाउनाव जोंहा माने इउरिया हासारफोर होनांगौ जायो आरो ना नोंथां माने इउरिया हासाराबो गासिबो मुलिनि गोजासो सै आरोना नोंथां उम जायनि जाउनाव माने गासिबो माने दानि जुगाव मुलियानो होनजाजोबसै आरो ना थारमाने गासिबो माने हासारफ्राबो माने गासिबो बायनाय हासारफ्रा मुलि लगायजोबनाय आरो माने एसेबाबो माने मुलि मुलियानो होनजाजोबसै आरो माने दानि जुगाव माने मुलिजोंसो मोनजोबसै आरो माने गोदोनि बादि मोजां माने एसेयां मोजां माबा बिदि मोनला आरो ना नोंथां माने माने एसेयांथ' मोजाङै मिथिया आं मिथिनाया जा एसे मिनथियो बेखौनो फोरमायना होबाय नोंथाङानो एसे फोरमायबावदो होनना होदो होमबा बेनिफ्राय साबसिन
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ ओ जोबोर गो मोजाङैनो फोरमायखाबाय आबादनि बागै अ आंबो जोंनि ओनसोलाव अ माबोरै आबाद मावो बेनि बागैनो एसे फोरमायसै नामा नोंथां?
अ जायो नोंथां
औ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों जा जोंना गोदो जेरै ओ हालफोरजों हेवोमोन बिबदि हेवनाया गैला नाथाय जोङो आथि आथिखालाव नायोब्ला बांसिन ट्रेक्टरजोंनो मावनायखौ नुयो आरो ओ बिदिनो जोंना दा ओनसोलाव दैज्लां सम नालाय बेनिखाय माइ आबादखौ बांसिन मावनायखौ नुयो आरो जोंना ओ नों थाङा जेरै फोरमायदों माइ आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो जोंना जेरै माइ आबाद मावनो गोनांब्लाथ' जोंना माइज्लिनि गोनांथि जायो ओ बेखौ जोंना थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय जा गोग्गो माइ बेखौबो दोनखानाय जायो नङाब ब्ला जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय माइज्लिखौबो मोननाय जायो बा लाबोनाय जायो आरो बिब्दिनो लाबोखांनानै जोंना ओ बेखौ फुख्रिनि दैयाव जेरै फ मा होनो फाथोनि बस्थाफोराव सोनानै सानसे बा साननै सोमना दोननाय जायो आरो ओ बेनि उनाव बो होखांनानै जोंहा लांदां जायगाफोराव बेखौ दोननानै फेनस्राना होना सायाव जोङो लाइ बिलाइ नङाब्ला थाल थास' बिलाइफोरजों मोजाङै खोबना दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गुदुं जानानै ओ मा होनो गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव ओ जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो माइखौ फोनाय जायो आरो बेखौ जोंना माइआ मा जायो जोंना माइआथ' सप्तासेफोरावनो देरा नालाय बे खौ जोङो देरनो लानाय ओ देरनो थाखाय से दान बा खायसे माइफोरा से दाननिबो बारा लायो आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ ओ गायनायनि सिगां आरोबाव मो मोजाङै फुफिननांगौ जायो आरो फुखांनानै जोंहा गायनाय समावबो मोजाङै हाफोरखौ फोमोनना लाखांनानै जोङो गोदो जेरै आइजोफोरखौ माइ गायोमोन बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो गायो आरो जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव जा गोदान मुगानि माइ गायग्रा मेसिन ओंखिरदों बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो आरो जोङो ओ माइ हानाय समावबो बिब्दिनो मेसिनखौबो बाहायनाय नुयो आरो जोङो आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों समान समानै जोङो माइ हानायखौ नुयो आरो नोंथां बिब्दिनो जेब्ला माइ आबादा जोबो अब्ला बे फोथारखौ ओरैनो दोनालासे जोङो बेवहाय मथर आबाद नङाब्ला खायसेया सिबिं आबाद नङाब्ला सबाइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो थांदों आरो आरो जोङो आबाद बुङोब्लाथ' गोबां दङ ओ जोंनि ओनसोलाव आरोबाव जोङो थालिर आबाद बा ओ थास' आबाद आरो बेसर आबादफोरखौबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि उफ्रा आबाद मावनाय जायोोना जाया?
जोंनिथिं मावनाया मावो आरो बांसिनानो जोंथिं माने दाथ' माने जोंनिथिं माने आलुनि आबाद बांसिन मावो आरोना नोंथांमाने बिदिनो बानलु गायो आरोना जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव बिदिनो बोरि हाफ्राव माने बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो बोरै हाफ्राव बिदिनो बानलुनि आबाद मावो आर ना बेथ' बानलुआथ' जेनेबा बिदिनो दैब'फ्रावथ' जाया नालाय बिदिनो बोरिफ्रावल'सो जायो जेनेबा बे दैब्राव हा थ' ओरैनो माइ गायखांबाथो ओरैनो थासै आरोना नोंथांमोनाने हाफ्रा बेयावथ' एसे एनै अखा हैबानो दै थायो नालाय ओंखायनो बेयाव माने जेबो मावनाय जाया आरोना ओजों बोरै हाफ्राव माने बिदिनो सोरबा बिदिनो बानलु गायो ओमफ्राय सोरबा बिदिनो बेसर फैयो एबा सोरबा मानो बिदिनो मथरबो गायो बिदिनो सोरबा आलुफोर गायो बिदिनो कफिफोर गायो आरोना नोंथा माने बेफोर गासिबो गायजोबो आरो ना नोंथां माने। जोंनियाव माने ओरैजाय माने जोंनि जरावथ' इसेबां बेबायदि गायनाय जाया आरोना नोंथां माने ओजों माने जोंनि गामि खाथिफ्राव नुयो आरोना जोङो बोरि बोरै जायगाफोराव माने जोंनियावथ' एसे माने जायगाया एसे दै ब' साइस जाहैबाय नालाय ओंखाय माने जोंनियाव एसेब मावनाय जाया आरो ना माने माने ओरै जोंनि गामि खाथिफ्राव एसे बोरि आरो ना बेफोराव जों नुयो आरो ना माने बिदिनो मा होनो गोरान खेथि मावनाय नुयो आरोना सोरबा सोरबा बिदिनो बिदिनो बानलुफोर बिदिनो मा होनो बिदिनो मथरफोर बिदिनो थाइबेंफोर बिदिनो गायनानै फाननाय बेफोरबायदि नुयो आरोना नोंथां माने। जेनेबा आरो नोंथांमोनसिम जेनेबा मा मा आबाद मावनाय गोरान आबाद खेथि मावनाय जायो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ गोरान आबाद माने नोंथां बुजि मोनासै माने मेसें बोथोराव मावनायखौ बुङो दों नामा नोंथाङा?
औ नोंथां
औ ओ मेसें बोथोराव मावनाय होनोब्लााथ' नोंथाङा गोबां मा होनो मैगंफोर दङ। जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव जोङो कबि आबाद बा बान्दा कबि, फुल कबि, आरो लेस्रानि आबादबो दङ। आरो जोंना मेसेंनि जोगोनारबो दं नालाय बेखौबो मावनायखौ नुयो आरो बेदिनो ओ फान्थाव गोखै बा फान्थाव नङाब्ला फटल बायदिफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ बिब्दि जोङो ओ मैगं थाइगंनि अनगायैबो गय आबाद मावनायखौबो
नोंथांबो बिदिब्ला जोंना खहाबो जानानै फैबाय औ गोजोननाय थाबाय
औ